हेलौ हेलौ
हेलौ नोंथां खोनादों ना
औ औ नोंथां नोंनि माथोखौ आं मोजाङैनो खोनादों ओ आंनि खौबो मोजाङै खोनादों ना
औ मोजाङैनो खोनादों नोंथां
नोंथाङा मा खालामबाय दं दा
दाथ' आङो ओरैनो मा होनगोन गोलांनानै दोनथ'यो नोंथाङालाय
औ आंबो बिदिनो ओंखाम जाखांनानै दसे गोलांना दंथ'यो बिसिनायावनो ओ आं नोंथांनो बे कलखौ हरनाय औ कल हरनायनि जाहोना जाहैबाय आं जेनेबा मोनसे मोनसे ओ आयदानि सायाव ओ सावरायनो सानदोंमोन आरो जेनेबा ओ न' न'खौ जों जेनेबा बोरै लुयो न' होननो थांबाथ' जेनेबा गोबां गोबां‌ रोखोमनि न दोङो नङा हाबा एसे नोंथाङा फरायना होनो हागोन ना
औ औ औ हागोन दे थ' होमबा जोङो न' होनोब्ला गोबाङानो मा होनगोन ओ सुबुंफोरा थानो थाखाय एबा गावनि खरसेयाव मा होनगोन जायबा अखा सिगिनो थाखाय न' बानायनाय जायो थ' होमबा आङो गिबियावनो बुंनो सानो सानदों ओ गोदोनि माने लुनाय न'खौ आरो थ' होमबा जोङो गोदोनि न'खौ जोङो नुनो थाङोबा गोदोयो ओ बांसिनानो मा होनगोन हानि एबा थोरिनि न' बानायोमोन थ होमबा हानि न' होनब्ला जोङो गोबाङानो मिथिखायो ओ जों गिबियावनो हानि न' बानायनो थाखाय खुन्था गायसनग्रोयो ओ ओमाय बे खुन्थाखौ माने औवाजों एबा दंफांखौ जोङो हाफायनानै बेखौ खुन्था गायनाय जायो आरोना ओमफ्राय खुन्था गायखांनायनि उनावहाय जे जोङो गिबियावनो सारिगिदिं न'खौ बेंखननो थाखाय बेरा होनाय जायो बे बेरायाव जोङो लिरथेनो थाखाय हाजों लिरनाय जायो बे हाखौ जोङो हामा माथा आरो गोबोरखि बेफोर मोननैखौ लगायनानै जोङो गाब ओ दै होनानै गाग्लिनानै बेखौ हाब्रु बायदि बानायनानै न'आव सारिगिदिं लिरथेना होनाय जायो आरोना ओ ओमफाय गोजौआव उखुम होनो थाखाय जोङो थख' बिलाइ आरो मा होनगोन ओ
थोरिनि
थोरि बिलाइ बेफोरखौ होनाय जायो औ औ ओ बेखौ होनाय जायो जोङो उखुम होनो थाखाय आरो जोङो मा होनगोन औवानि न' होनोब्ला जोङो औवानि न'खौबो एसे बिदिनो माने एक खियै बानायनाय जायो आरो ना ओ जों गिबियावनो औवाखौ दानग्रोना लानानै बेखौ खुन्था महरै गायनानै बेनि सारिगिदिं मा होनगोन बेरा हेबनानै लायो आरोना ओमफाय गोजौआव थिं बा थख' बिलाइनि मा होनगोन उखुम होनाय जायो आरो जोङो ओ दानिखौ नुनो मोनोब्ला गोबाङानो मा होनगोन ओ बिल्डिं लुयो बा फाक्कानि न' लुयो त' बेखौ जोङो सिमेन्टजों आरो मा होनगोन इथाजों बानायनाय जायो आरो जेरै मा होनगोन ओ गिबियावनो जोङो ओ मा होनगोन रडखौ बाहायग्रोयो ओ रडखौ जोङो गायसनना लाग्रोनाय जायो माने हा होखांनानै ओमफाय हा माबानो रडखौ होखांनायनि उनावहाय जे जोङो सिमेन्टखौ जों बाला खौजों आरो अन्थाइ फिसा फिसाखौ माने गलायनानै बेखौ लुनानै बानायनाय जायो आरो पाक्कानि न' होनोब्ला गोबाङानो जोङो नुनो मोनो दि गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन रोखोमनि न' लुयो जेरै बिल्डिंनि हानि आरो मा होनगोन हाब अवाल होनानै सोरबा सोरबा मा होनगोन बेरानिबो होनानै लुनाय जायो आरो आं बेखौ नुनाय जायो थ' नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा माने न'खौ बे माबायदि माबायदि रोखोमनि बानायनाय जायो आरो बोरि बानायो
औ औ नोंथां मानो हाया जानो जेनेबा जेरै नोंथाङा बुंदोंमोन जेनेबा गोदोनि न' होनबा ओ बांसिनानो हानि न' जायोमोन ओ हानि न'नि थाखाय नोंथाङा मोजाङैनो जेनेबा फुवारनानै होबाय औ ओमफ्राय जेनेबा गोदोनि दिनाव ओ दाथ' जेनेबा जों थिं होयोना बे थिंआ ओ हानि थिं बिदिबो होनाय जायोमोन आरो
औवा
य जेनेबा हानिल' न' नङा जों जेनेबा बेरानि न' लुनो हायो बेरानि न' होनबाथाय जेनेबा ओ सोरगिदिं जेनेबा ओ मा होनो औवाखौनो होनाय जायो आरो जेनेबा गिदिर गिदिर औवा थायो नोङा होमबा खावा होनो आरो जोबोद गिदिर गिदिर जायो औ बेखौ माने ओ मोनसेखौनो फिसा फिसा फिसा फिसा बिदि हायो आरो हानानै बे गुवार जासिगोन नालाय जेनेबा औ बे गुवारखौ माने बिदिनो सोरगिदिं होनाय जायो आरो ओमफाय गोबाङानो जेनेबा बिदिनो दोनो खायसेया बिनि सायाव हा गोबोरखि बेखौ ओ मोजाङैनो गलायना लानानै ओ लिरनाय जायो आरो ओ न' लिरनाय होनबा जेनेबा बेरा लिर नो जोबोद खस्थ' जायो जेनेबा खेबसे गिबियावनो लिरग्रोनो लाबाय बेनिनाव बे खौ बे राननायनि उनाव आरो माने ओ जुजाय एबा ओ जुजाय हा गोबोरखि बेफोरखौ मोजां नो ओ लगायनानै एबा हरसे बिदि दोननाय जायो बेनिनाव मोजाङै लिरनाय जायो आरो बेनि नाव बे रानबाथाय एसे स्लिम स्लिम जागोन नालाय बेनि सायाव ओ हा माहोनो हा मोजां जेनेबा आरो गोबोरखि बेखौ ल लयनानै ओ स्लिम स्लिम बिदि लिरनाय जायो आरो औ ओ बिदिनो जोंनि ओनसोलथिं ओ गुबुन गुबुन मानसिफोर दं बिसोरो हाजोंनो माने जोबोद समायना समायना न' बानायो आरो। ओ दानि जुगावबो माने बिदि न' बानायो जोबोद समायना नुयो आरो जेनेबा दानि जुगावथ' ओ बयहाबो माने पाखका न' एबा बिल्डिं बिदिसो लुजोबो एबा बिदिसो लुनो लुुबैजोबो नाथाय दानि जुगावबो बिदि न' नुबाथाय माने गोसोखौ जोबोद मोजां मोनो आरो मानोना हानि न' हानि न'फोरा थानोबो मोजां एबा गरम बोथोरफोराव ओ थान्दाबो जायो थानो नङा होमबा नोंथां? औ जेनेबा बिसोरो हानि न'खौनो हानि न'खौ नो आइथान हाजों लिर दों लिरनानै बिनि सायाव ओ माबा बिबार आरि बिदि ओ बानायो आरो बिसोरो आमफाय बे न'खौ जोबोर समायना नुयो आरो मानोना आइथाल हानि ओ गाबा एसे गोसोम महां बिदि जायो नोङा होमबा?
औ औ
औ ओ जेनेबा ओ हानि न'ल' नङा जेनेबा दाथ' न'फोरा गोबां जेनेबा खायसे खायसेया जेनेबा एसे ओ गैयिबो थायो नालाय बिदिया ओ थिं एबा बेफोरखौ बायनो हाया। दानि जुगाव थोरिफोरखौबो मोननो थाङा ओ बेनिखायनो मा खालामो बिसोरो बाजारफोराव ओ प्लास्टिक मोनो आरो ओ प्लास्टिकखौ बायना लाबोनानै बेखौ औवा औवाजों ओ हेबनानै औवाखौ हेबग्रोनो लायो बेनि सायाव प्लास्टिकखौ होनाय जायो आरो ओमफाय बेनि सायाव आरो जेनेबा औवा हेबनायखौ होयो होनानै बेखौ ओ मोजाङैनो खाना लायो आरो ओमफाय बेखौ जेनेबा बिसोरो ओ उखुम उखुम सायाव जेनेबा मा होनगोन थिं बायदि बिदि होयो आरो औ ओमफाय दाथ' जेनेबा ओ गोबा- गोबांनि न'खरावनो जेनेबा हानि न' नुना मोना मानो होनो थांब्ला ओ दाना बयबो माने ओ न' मोनो नोङा होमबा दानि जुगावथ' जेनेबा बयबो न' मोनो ओ फा खक्का न' होजोबो नालाय दाना बेनिखायनो फाखक्क न' नुनो मोनो आरो बयनिबो न'खौ बांसिनानो ओ जेनेबा न' होननो थांब्लाथ' जोंनि जिउआव न'आ जोबोद गोनांथि नोङा होमबा जेनेबा न' गैयाबा सानदुं अखानिफ्राय जोङो बारग'नो हाया एबा जोङो ओ मोजां जायगायाव थानो मोना एबा रैखा जानाय नङा जोंनि जिउआ न'आव थानायखायसो जेनेबा जोङो दै एम्फौ एनला बेफोरनिफाय ओ जानगार जेनेबा मोजाङै थानो मोनो नोङा होमबा
औ औ
स' माने जोंनि जिउआव न'आ जोबोद ओ मोनसे गोनांथि जाना फैयो आरो। जेनेबा गोदोनि दिनाव न' गैयियाव ओ जेनेबा गोदो गोदाय आरो बिसोरथ' दंफां लाइफावसो थानांगौ जायोमोन नङा होमबा जेनेबा न' गैयाबाथ' जेनेबा जों मा जाग एबा माब्ला जोंखौ ओ जोंनि सुथुरा फैनानै सुथारलांगोन एबा बा बेफोर जों माने जेबो ओ गेरेन्टि होनो हायामोन आरो
आ द' होनब्ला नोंथा आं नोंनाव औ नोंथाङा मा बुंनो नागिरदोंमोन?
अ जेनेबा ओ ओ नोंथाङा मा सोंनायादोंमोन होनफिनो हागोन ना आं माने जेबो सोंनो सानाखैमोन आरो नोंथांनाव।
अ ओ थ' होमबा नोंथां मा होनगोन गोदोनि न' आरो दानि न'आव माबायदि फाराग नुनो मोनो नों एसे मिथियो नामा? माने मिथियैबा एसे फोरमायजागोन नामा?
औ जेनेबा गोदोनि होनबाथ' जेनेबा न' फोरा गाहाय गाहाय जायोमोन ओ हानि न' आव जायोमोन दा थ' जेनेबा बुंनो थांब्लाथाय ओ बयनिबो न'खराव फाखा न' एबा बिल्डिंल' नुसै बिदि आरो फारागा बेनो जेनेबा गोदो गोदाय हानिमोन दा ओ फा खानि जाजोबबाय बिदि आरो ओ नों थांनि बायदिबा मा जेनेबा मा? फाराग नुखो नोंथाङा
ओ नोंथां बुंनाय बायदियैनो आंबो बेखौनो बुंनो सानदों जे गोदोनि न'आवथ' जोंना गोबाङानो मानगोन थोरिनि आरो थख'नि न' बानायोमोन ना थह बेवहाय माने गोबाङानो माने थानो थाखायबो मोजांमोन आरो हानि न' जायोमोन नालाय बेवहाय माने गुसुबो जायोमोन आरो थानो थाखाय मोजांमोन आरो दानि दानिजों रुजुना नायोबा दानियाथ' गोबाङानो मा होनगोन पाकानि जाजोबबाय त' पाकानि न'आव गोबाङानो मा होनगोन सानदुं नांनायजों माने गरम हाबहाबनानै न'आ माने जोबोरानो गरम जायो आरोना बिनि थाखायनो माने गोदोनि न' आरो दानि न'आव बेखौ आं नुनो मोनो आरो फारागखौ
औ औ नोंथां दाथ' जोंहा समाबो ओ जा बाय ओ ओमफ्राय जेनेबा नोंथांजों आं रायलायनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों औ नोंथाङा माने नख जों बोरै लुयो एबा गोदोनि न'आ बोरै बेखौ जोबोद मोजाङैनो फोरमायना होदों ओ नोंथां दोनथ'लायदिनि नामा जोंहा
औ जागोन दे नोंथां
औ औ गोजोननाय थाबाय